औ नोंथां जों दिनै एसे खौरां खौरां बिजों टेलिभिसजोनफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावराय जायो औ सावराय जायो नोंथां।
दा जोंहा खौरां बिजों होननानै बुङोब्ला जों मेनलि ओ रादाब बिलाइ निउस पेपार टेलिभिसन टिभि फोरखौ जों मिनथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
ओ दा बेफोर जाहैबाय जोंहा अबावबा मोनसे खन दाबसे जायगा खनाफ्राव जानाय जाथायफोरखौ गुबुन जायगाफोरसिम हालागै ओ मिथिसारहोनाय गोसार दिंहोनाय ओ रादाब बिलाइ टेलिभिसनफो फोरनिया थ्रुयै जोङो बिफोरनि बिजोंनि ओ हेफाजाबाव जोङो जों निउसफोरखौ मिनथिनो नो मोनो नङा होमबा नोंथां औ दा ओ जों रादाब होनोब्ला जों बेखौनो मिनथियो दा बेफोरनि अनगायैब्लाबो जोंनि जोंहा गो सिगांनि समाव
ओ सिगांनि समाव जेरै जोंफोर नुनो मोनोमोन माने जेरैहाय जोङो दानि रादाब जोङो जेरै मिथियो आरो ना जेरै जोङो टेलिभिजनफोर नायो माने सिगांनि सिगांनि जुगाव दानि आथिखालनि जुगाव माने जों फोर बेबायदि बाहायला आरोना माने बिदि जाला आरोना दानि जुगाव माने दानि आथिखालनि जुगाव जोंफोर रादाब रादाबफोरखौ माने जोङो मिथियो होनोब्ला माने दानि आथिखालनि जुगाव माने जोंनाथ' औ इन्टारनेटनि जुग जाहैबाय नालाय नोंथां औ
दा नोंथां जोंहा मबाइलफोरावनो मिनथिनो मोनो इन्टारनेटनि जुग नालाय नाथाय सिगांनि समाव जोंहा ओ जेब्ला समाव रेडिअ' टेलिब भिजोन दंमोन बे बे समाव जोंहा रेडिअ' टेलिभिसनफोरनि गेजेर जों जोङो खौरांफोरखौ मिनथिनो मोनोमोन बिनि आरो बेनि आरो सि सिगांङावबो जोंहा रादाब बिलायफोरावसो जोङो मि थिनो मोनोमोन नङा होम्बा नोंथां जे समाव जोंहा टेलिभिजन मोब्लिब मोब्लिब बिजोंफोर जोंहा गैयामोन बे समाव जोंहा ओ लेखा बिलायनि बे रादाब बिलायाव जोंहा खौरांफोरखौ मिनथिनो मोनोमोन।
बिनि उनाव जोंहा टेलिभिजोन फैबाय टेलिभिजोन रेडिअ' फोराव जोंहा गोबां खना खनला जायगानि दाब दाब जायगानि खौरांफोर खौनो जोंहा गोरलैयैनो मिथिनो मोननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ औ।
आरो बिनिफ्राय जोंहा गोबां जौगानाय जाबोबाय दा। जायनि जाहोनाव जों सेटेलायट मबायल बिदि इन्टारनेटफोरखौ जों मोननाय जाब बाय दा बेफोरनिफ्राय जोङो गोरलैयैनो नै सेकेन्द थाम सेकेन्द बिदिनो जि मिनिट सिमहालागैनि गेजेरावनो जोङो गोबां गोजान जायगाफोरनि नि खौरांफोरखौ जों दा ओ इन्टारनेटनि थ्रुयै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
दा नोंथाङा बिदि खौरां सिगांनि समनि खौरांफोरनि सोमोन्दै माबोरै गोसारज्रिनाय जायोमोन बेखौ एसे फोरमायनो सानदो नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय नोंथाङा जेरै खौरां बुंबाय। मिथिनायनिफ्राय गाहाम मोनबाय औ नोंथां दायो आं बे समाव आंबो बुंनो सानदों। माने जोङो रादाब होनोब्ला खौरां होनोब्ला जों माखौ होनो आं एसे फोरमायनो सानग्रोदों आरोना जोङो रादाब खौरां होनोब्ला माने जोंनि बे जोंनि जुगाव आरोना जोंनि आथिखालाव माने बुहुमाव मा मा फोर खौरां जादों एब्ला मा मा फोर जाथाय जादों एबा सोरबा मेथाय रोजाबनाय नङाब्ला सोरबा मुसुरनाय एबा सोरबा मोसानाय। एबा माबा मोनसे मुभिफोरनि बिदिनो आपदेतफोर फैनाय। माने जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोना जों बेखौनो रादाब होननाय जायो। अ जेरैय सिगांनि माने जुगाव जोंफोर अबेबाफोर रादाबफोरखौ जोंनि रेडिअ'फोराव सिगाङाव रेदिअ' दंमोन जों बे रेदि'अफोराव खोनानो मोनोमोन आरोना औ। बिदिनो रेदिअ' थागोन गामिफोराव मोनसे मोननै फोर थालाबायगोन बेनिफ्राय बे रेडिअनिफ्रायनो माने रादाबफोर खौ गासैबो माने जमा जमा हाय जेरै जोंफोर दानि जुगाव माने फुनफोर बाहायो एबा टिभिफोर बाहायो बिदिनो बिसोरो जमा जमाहाय माने खोनासङोमोन आरोना।
औ नोंथां नंगौ। दा औ नोंथां दे बुं।
औ आं बुंनो सानदोंमोन नोंथां जेरैहाय माने दानि जुग जोंफोरो माने बे रेदिअ' नङाबा टेलिभिजन जायगायाव माने जोङो ससियेल मेदिया होननाय मोनसे दङ' ना बे मोनसे बहुत गिदिर जायगा ओ मबायलफोराव बाहायो आरो ना। जों बे ससियेल मेदियाजोंनो जोङो बे रादाबफोर मिथिनो मोनो आरोना जेरैहाय जोंना ससियेल मेदियाफोराव मबेल फोराव जों जेरै नुनो मोनो जेरैहाय जोंना जाबाय इउटुबफोर जाबाय एबा नङाबा फेसबुक जाबाय इन्सटाग्राम जाबाय जों दानि जुगाव आथिखालनि जुगाव माने बिदिनो मबायलनि जुग जाबायना जानबुंनि जुग जाबाय जोङो बेफोर रादाबफोरखौनो बे मबायलफोरावनो जों नायनाय नायनायफोरखौ जों नुयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ दा नोंथाङा मिथिगौना जे सिगांनि समाव ओ जेब्ला जोंहा मबायल टेलिभिजोन बिदि इ-इन्टारनेटफोर गैयामोन। बे समाव जोंहा खौरां बिलायजों मिथियोमोन नाथाय बिनिबो सि सिगां जोंहा ओ माने गामिया गामिफ्राव जानाय खौरांखौल' जों मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ औ।
दा बेबायदि खौरांखौ जोङो मिथिनो थाखाय जोंहा गामियावनो सासे हालमाजि होननाय जोंहा सिगाङाव दंमोन नङा होमबा नोंथां। जाय औ जाय ओ खुगाजों खुगा गामियाव खौरां फोसावदिङोमोन।
औ नोंथां नोंगौ औ।
बेफोर जाबाय जोंनि सिगां समनि जेलि जे समाव जोंहा बेफोरबायदि दि टेक्न'लजिफोर बेफोरबायदि खौरां बिलायफोर गैयामोन बे समाव जोंहा। बेबायदिनो रादाब बिलाय बा बेबायदि माखासे खुगाजों खुगा जोंहा खौरांफोरखौ मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। औ दा ओ बे फोर बे खुगाजों खुगा खौरां जा गोसारदिंनाय बेफोर गासिबो जोंहा सि सिगांनिफ्रायनो जे दा समाव राजा महाराजाफोर दंमोन बे दिननिफ्रायनो जोंहा सोलिबोखागासिनो नङा होमबा नोंथां ओ जारि-जारिमिनाव औ।
औ बिसोरनि समफोराव माने महाराजाफोरनि समाव रानि नि समाव माने बिसोरो माने लायजामदों सोमोन्दै बिसोर रादाबफोरखौ बिसोरो माने खोन्थालायोमोन आरोना ओ जों नुनो मोनो जेरै जों मिथिनो मोनो माने बिसोरो रादाब लिरदोंमोन लायजाम लिरदोंमोन। बे लायजामखौ बिसोरो ओ दाउ दाउफोरनाव खानानै लायजामफोरखौ बे मोनसे देशनि फ्राय मोनसे गुबुन देशाव माने बिदि लायजामफोरखौ रादाबफोरखौ बिसोरो फोरमायोमोन आरो।
औ औ नोंथां औ दा बेफोर जाबाय जोंनि गोदोनि सिगां समनि जा राजा महाराजा समनि जोंहा खौरांफोर थाय फोसावनायनि मोनसे आदब खायदामोन नङा होमबा।
औ नोंथां नोंगौ।
औ। दा जोंहाथ' गोबां जौगानाय जाबोबाय दा मबायलफ्रावनो इन्टारनेटफ्रावनो जोंहा नुनो मोनो। दा बेफोरनो जाबाय जोंनि गोजाम समनि खौरां फोसाव नाय आरोना नैबे गोदान समनि खौरां फोसाव दिंनाय आरोना नोंथां गोबां फाराग दं नङा होमबा नोंथां। औ दा नोंथाङा ओ सिगां समनि जा ओ खौरां फोसावदिंनाय जा जारिमिनाव जोंहा नुबोदों नङा होम्बा नोंथां। औ दा ओ सोरबा हालमाजि सोरबा सिफायहिफोर थायो बेबायदिनो खुगाजों खुगा मिथिनाय जायो। बा दाउफोरजों लायजामाव लिरनानै जोंहा ओ फो ओ खौरांखौ फोसावहरनाय जायो दा बे-बेफोरखौ जोंहा जोंथ' नुबोआखै जाहैबाय नोंथां। नाथाय जोंहा दा जारिमिनावसो जोंहा मिथिनो मोननाय जाहैबाय आरोना नोंथां। दा बे-बे हिसाबै नायोब्ला जोंहा खौरांफोराव फोसावनाया जोंहा सि गांनिफ्रायनो दंखायो आरो बियो जोंहा आपग्रेद जाबोबाय थादों आरोना मोनसे सोलायथाय सोलायनाय फैबाय थादों। मुगाजों लोगोसे औ दा जेराव जोङो सिगाङाव दावफोरजों बिदिनो लाइजाम हरनाय जायोमोन बिनि गेज उनाव जोंहा निउस पेपार फैबाय आरो बिनि उनाव जोंहा रेडिय टेलिभिसन फैबाय दा आरो इन्टारनेट मबाइलनि जुग बेबायदिनो गोबां मुगाजों लोगोसे जोंहा खौरां फोसावदिंनायाबो सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
औ दा नोंथाङा माबायदि ओ खौरां फोसावनायखौ एसे गाहामसिन साब सिन हामसिनमोन होननानै सानो नोंथां बेफोरनि मे मादाव
औ नोंथाङा आं फोरमायनो सानदों दानि आथिखालनि जुगाव जों जेरैहाय खौरां फोसावो जेरै जोंना सेटेलाइटफोर दङ रेडिअफोर दङ वारलेस माने डिभाइसफोर दङ आरो ना। माने बे डिभाइसानो माने दानि आथिखालनि जुगाव माने बयनिसु साबसिन आरोना जोङो बेखौ बाहायनानैनो जोंनि इण्डियानि बिदिनो डिफेन्स सिस्टेमफोर
औ
गुबुन गुबुन माने इदिनो रायलायनाय बिनो जोंङो डिफेन्स सिस्टेमफोर सेटेलाइट सिस्टेमफोर जोंना दङना मा होनो नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
बेफोरखौनो माने दनिथिगखौबो माने साबसिनानो सानो आरो
औ नोंथां औ औ
दानि आथिखालनि जुगाव मा मोनो ए आइ सिस्टेमफोर ओंखारबाय बेफोर ए आइ सिस्टेमफोर हेफाजाब होननानै जों रादाब फोसावनो हायो माने मानसिया माने बुहुद माने दानि जुगाव माने डेभलप जाबाय आरो ना मदार्न वभलप जाबायना जोङो माने मानसिफ्रा गुबुन जायगायाव थाया मानो बे बुहुमाव जेसेबांखिनि खनायाव दङ माहा थाया थाखोमाया मानो जोङो बे रादाबजोंनो एब्ला जोंनि बे ए आइ सिस ए आइ सिस्टेमफोरदोंना माने जोङो बे मानसिखौ जोङो नामायनो हायो आरोना जेब्ला जोङो रादाबफोरखौ फोसावनो हायो।
औ औ दा ओ बेनो बेनो फारागथि आरोना नोंथां माने सिगांनि सिगांनि समाव जोंहा खौरां फोसाव फैनाया गोबां सम नांगौमोन एखमबाथ से दानहालागै ओ से एखमबा से सो ओ से सप्ता बेबायदि ओ गोबां समनि उनावसो सानथाम सानब्रै उनावसो जोङो बेबायदि खौरांफोरखौ मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? औ नाथाय जोंहा दा लगे लग लगे लगे माने ओ जानाय लोगो लोगो जाथाय जानाय लोगो लोगो जा खौरांखौ जोङो मिथिनो मोनो। दा आंबो सानोदि सिगांनि समनिफ्राय जोंहा दा जोंनि बे इन्टारनेट नि जुगाव ओ खौरां फोसावदिंनाया गोरलैसिन।
औ नोंथां नोंगौ औ दानि दानि आथिखालनि जुगाव मा होनो जोंनाव
औ नोंथां औ
औ दानि आथिखालनि जुगाव माने जोंफोर जेरैहाय रादाबफोरखौ फोसावो। जेरैहाय माने जोङो रादाबफोरखौ गुबुनजों जों माने सेयार खालामो माने बेखौनो जोङो साब आं साबसिन मोनो आरोना।
औ नोंथां औ औ मानो होनोब्ला जोंहा जाथाय जानाय लोगो लोगो जोंहा खौरांखौ मिथिनो मोनो। मान नाथाय सिगांनि समाव जोंहा जाथाय जानायनि उ उनावब्लाबो साननै सानथामसो उनावसो जोङो खौरांखौ मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? दा बेनो मोनसे फारागथि आरोना।
औ नोंथां नंगौ
दे होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनबाय। ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ